औ खोनादों आ आं बे सममोनखो एसे माखासे खौरां रायज्लायनो थाखाय सोमोन्दै थाम्फैनि सोमोन्दै सोमोन्दै रायजलायनो थाखाय आं नोंखौ कल खालामनाय जादों बे समखो नों आंजों रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन आङो आवगोनो आं स्टार्ट खालामग्रोनो ना मा
औ नोंथाङा एसे बुंग्रोयोबा मोजां जागोन
दे अब्ला आङो फार्स्ट फार्स्टाव आं बुंग्रोनोसै अब्ला थाम्फै होब्ला थाम्फैया मोनसे ओ मा ओ होनगोन दैनिफ्राय ओंखारनाय मोनसे एम्फौ बियो जेब्ला बे दै जेब्ला दैयो बेयो बेलानिफ्राय बे जानानै बिदै जायो लारबा लारबाखौ मा होनगोन जेरै लाथा एम्फौफोरबायायदि फिसा जायो बे दैयाव बेनिफ्रायनो बियो एम्फौ गां ला नानै महर होनानै थाम्फै जायो आरो थाम्फैया बिरनानै बियो मानसिफोरखौ मानसिल' नङा गासै जि जायहा थै दङ बे थै गोनां बुस्थु बियो अरनानै थै सोबो आरो जेब्ला बे थैखौ सोबो बियो बे बारा दिन थाया माने बे थै खोनसे जाबायब्ला बियो साननैसो थानानै बेयो थै थैफिननायखौ जोङो मिथिनो मोनो एक्जेक्टलि आङो बारा सां दायो गोसोआव गैया थेवब्लाबो बे थाम्फैयाहाय बांसिनहै जोंनि बे बर' सम जोंनि जायगायावहाय आरो जोंनि बि टि सि एरियायाव नायोब्ला जोङो मोननो हायो बेखौ दैज्लांनि समाव बे अखा बोथोरनि समाव जोङो जोबोर बारायनायखौ जों नुनो मोनो दायो जोङो बारि ब बारि खना खनला जों थांनो हाया औवा संमफोराव थां ना हायाबा मोसौनि खाथिआव फोरावहाय जोङो मोसौ जिब जुनारफोरनि खाथिफ्राव जों थांनो हाया मानो होनब्ला बेयाव थाम्फैया बिराद थायो ओ आरो थाम्फैया अरबोलाब मा होनो ओ बायदि बायदि आरो बे थाम्फैनि गेजेरजोंनो जोंनियाव गोबां बेमार आजारफोरा जानायखौबो जों नुनो मोनो। ऐम जेरै हा मेर मेलेरिया मेलेरिया बायदिसिना ओ दें- दें देंगु बायदिसिना जानाय फोरखौ जोङो ओ मिथिनो मोनो आरो बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद गि गिनो गोनां। ओ बेखायनो जोङो साबधान थानांगौ ओ जागाफोरखौ साखोन सिखोन दोननो नांगौ। अब्ला जों थाम्फैनिफ्राय जों बासिनो बाहायो। अब्ला आङो नैबे समाव आं बेसांखिनिखो आरो बुंबावनो हागोन ना ना बेसांखिनियावनो दोनथ'नानै नों बुंग्रोनो?
आं फंनैसो बुंनो सानबाय ओ थाम्फैनि बिस' जेहेते जि ओ थाम फै जों थाम्फै होनना बुङोब्ला बिदिनो ओ बर'आवबा जों थाम्फै होनना बुङो जिहेथु जि ओ इदि इन फुवा ओ माने मानसि आरो जिब जुनारफोरनि जायहानो जिबनजों लोगोसे थैफोर दं बेफोर बुस्थुफोरखौ थै सोबग्रा बे मासे एम्फ ओ बे एम्फौ ओ जिहेते थाम्फैया ओम जों मिथिनो मोनो जे लेखाफोरावबो मोनो जे ओ जि थाम्फै बे थाम्फैया दों सानसेयाव गोबां ओ हाजार निबो बारा बेफोरबायदि जोनोम होयो थाम्फै मासे बिमाया आरो बेबायदिनो बे थाम्फैया सानथाम ओ बिदि थायो सानथामनि उनावनो बिदि थैफिनो होननानै जों मिथियो ओ आरो बे थाम्फैया ओ बि बिहा जेबो खाम मानि गैया बिनि खामानिया बेनो जे ओ बे मानसिनि थैसोबनाय आरो बे जिब जुनारफोरनि थैसोबनाय बेनो बिनि खामानि आरो बिदिनो थाम्फैफोरखौ जों दिनैनि ओ ओ जों मोनाफोराव जुदि जोङो नायो जों ओ बिदिनो मुस्रिफोर लाना उन्दुनांगौ जायो मानो होनबा थाम्फैनिफ्राय ओ गोजानाव थानो आरो बासिनो थाखाय जों मुस्रिफोरखो लानो गोनां जायो मानो होनब्ला थाम्फैया नुनायाव जेसेबां फिसाय एम्फौआ नाथाय आइ बिनि गासै थै सोबनायफोरा बुहुद ओ गियालना आरो बिनि थै सोबनायफोरा बेमार आजारावबो खोख्लैनो हानाय गोहो बोलोफोरा दोङो बेनिखायनो जोङो ओ बेफोरबायदि ओ मुस्रिफोर लगायनानै ओ जों बासिनो थाखाय बे थाम्फैनिफ्राय बासिनो थाखाय जों मुस्रिफोर लानानै उन्दुनाय जायो आरो जोङो दिनै ओ जोङो नायनो थाङोब्ला सानावबो जा मोनायावबो जा जों थान्दै बे एम्फौखौ बारा जों बेफोरबा दि जायगाफोराव नुनो मोनो जेराव खि ओ मैला लेथ्रा ओ गेसाव बुस्थुफोरखौ गारनानै दिननाय जायो बा मैला खोमसि बेफोरबायदि जायगाफोराव जों बांसिन नुनो मोनो आरो जि ओ जायगाफोराव मानसिफोरा थागोन बेफोर जायगायाव या थाम्फैया होसोबोनानै बिदिनो थैफोरखौ सोबनायखौ जों नुनो मोनो बिदि थै सोबनाय आरो ओ बिदिनो नानैनो थैलाङो थाम्फैफोरा मबेबा मबेबा बिदिनो मानसिफोरनि मानसिफोरजों आ सेग्लि जानानै खुथार जायो थाम्फैफोरा बिदिनो आरो मबेबा मबेबा बिदिनो थै सोबै सोबै सानथामनि सिमाव बे थैनो हमो। दा आं बेसेबांखौनो बुंनानै दा बे समखौ नोंनो होदों आरो थाम्फैनि बिसय आ माबाफोर रोंबायोबा नोंथाङा बुंनो हागोन।
नंगौ हार्मफेदा नोङो दोनजोबो ओमफ्राय नंगौ दा थाम्फैया ओयो फिसा फिसाब्लाबो बियो जोबोर हार्मफुल बुस्थु माने गिनो गोनां बुस्थु। बे जोंखौ बेमार आजारावबो खो ख्लैगोन ओ जेब्ला जुदि जुगावहाय बे थाम बिनिफ्राय बासिनो थाखाय ओ जोंनि मानसिफ्रा मुस्रि लायो आरो लोगोसार बायदि बायदि बुस्थुफोरखौ बाहायो बेखौ आं लासै बुंलांगोन नाथाय बिनि सिगाङाव आवगायना आ -आगलाव माबायदि माबायदि सोलिबोदोंमोन बेफोरखौ आं बुंनो गोदोनि जुगफोराव बा आंना थाममोन फालाबो-बो गोदोनि थाम्फैया आलादामोन दानिजों मानो होनबा दानिया केमिकेल बायदिसिना बाहायनानै जोंनिया दानिया सिथ्रं जालांनानै ओम बोलोगोरा जाग्रोदों आरो गोदोनि जुगफ्राव जों नुयो। ओ जेब्ला थाम्फै अरोमोन अब्ला बे समावहाय मानसिफ्रा ओ जिगाबफोरखौ मिस्रायनानै सावनानै थाम्फै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो धुना सावनायखौ जों नुनो मोनो आरो फारसेथिं ओ ओ हिस्ट्रिफोरखौ मेरायनानै सावनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बिदिनो आरो ओ जेरैहाय किलार मेक्स' आरो उम बायदि- बायदि जेरैहाय जेरै इलेक्ट्रनिक्स डिभाइसबो जों नुनो मोनो। ओ गुद नाइदफोर गुद नाइद। अलाउट। आरो बै ओ रेकेट बेट बायदि बेडमिन्टन गेलेग्रानि केट बेट बायदि। बे बेद-बेदोंहाय बुनानै ओ फुथारनाय बिखौबो जों नुनो मोनो दानि जुगावहाय उम नाथायब्ला बे सिगांनि जुगावबा बेफोर गैयामोन नाथाय दिनैनि जुगावहाय जोंहा गो-गोबां इकुमेनटफोरा जोंहा फैदों आरो बेनो जोंनि गोरलै राहाखौ खालामना होदों जिउ खुंनायाव ओ नाथायब्ला ओ आङो दिनै बि-बिसेबांखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनो ह-हगारबाय।
औ जाहाथे नोंथाङा जि बुंलांदों। ओ थामफैनि मानसिफोरा गोदोनि दिनाव माबोरै बासियोमोन। बासायोमोन गावबायखा आरो दिनैनि दिनाव थाम्फैनिफ्राय थाम्फै जोंसो थै सोब जा-जानो बा बिदि थै सोबजानो थाखाय दिनैनि दिनाव मादि मानसिफोरा गावगायखौ हाबोदानहै उन्दुलांनायाव मादि बासायो बेफोरनि एसे सोमोन्दै नोंथाङा बुंबाय आंबो बिनि सायावनो फंनैसो बुंनो थाखाय आं गोसो जादों जेहेते जिहेतु थाम्फै जि थाम्फै बेयो गोबां गियाल'ना बुस्थु जेहेते बे थाम्फैया बिदिनो थैसोबोब्ला जोंहा बिदि लोमजानाय साजानायफोर बेफोरबायदि जानायनि गोबां बेफोरबायदि आ थायो बिनिखाय बिनिफ्राय थाम्फैनिफ्राय गोजानाव थाबयो थानो गोनां मानसि जों नायनो थाङो जे जि थाम्फै बे बिखो थामफैदों बासिनो थाखाय गोदोनि दिन बिदिनो धुप धुना सावनानै बा हिस्रिफोरखौ सावनानै थाम्फैफोरखौ होखारनायखौ नुनो मोन दोंमोन आरो लोगोसे बेफोरबायदिनो ओ दिनैनि दिनावबो ओ गं सोरनिबा न'खरफोराव जायफोरनि न'खरफोराव मेक्स' बा किलार बेफोरबायदि सावनानै बा ओ गुड नाइट बेफोरबायदि जि इलेक्ट्रनिक जि कारेन्ट जों बाहायनाय बेफोरबायदि फै होखारग्रा बेसादफोरखो बाहाया लासेनो दिनैनि दिनावबो जोङो बेफोरबायदि धुप धुना बा बेफोरबायदि थाम्फै होखारग्रा बेफोरबायदि किलारफोरदों जों होखारनायखौ नुनो मोनदों दा बे समाव आं नोंनो होबाय बे सम एसे बुंबावनो हागोन
नंगौ बे किलारा जोंंनि लागै ओ बुहुत गोरलै थाम्फैदों अरजानिफ्राय जोंखौ बासायदों नाथायब्ला जों बेखौ नायनो थाङोब्ला नायनो थाङोबा बे जोंनि लागै जोबोद गि-गिनो गोनां ओ बे जोंनि लागै बेमार आजारबो खालामो बे किलारा जोंनि हां लानायावहाय जोंखौ दुरबल खालामो आरो बेखौहाय नैबे दानि जुगावहाय बेखौ डक्टरफोरा बुं दोंजे जेब्ला मानसिया थायो न'आव अब्ला बेखौ सावनो नाङा होनना बुंदों ओ जेब्ला मानसिया गैया अब्ला सावनानै दोनजायो बेबायदि आरो जेब्ला गोरलै गथ' थायो बा प्रेगनेन्सि ओ हिनजावफोर थायो बिसोरनि खाथियावहाय बे किलारखौ सावनानै होनो नाङा होननानै बुङो ओ आरो बेयो जोंनि थाखाय हार्मफुल बुस्थु गिनो गोनां बुहुद गिथावना बुस्थु जागोन बियो जायनि जाउनाव बिनिफ्राय जोङो गोजानहै थानायाबो मो-मोजां मानो होनो ब्ला जोङो मुस्रि था
नंगौ
बा जों एसे जायगाफोरखौ साखोन सिखोन खालामनानै जोङो थाब थानो हायो। ओम आरो सानाव सानावनो बै जेब्ला बेलासि जायो बा न'आव हाबनायनि सिगां उन्दुनायनि सिगांनो बेफोरखौ सावनानै दोननो हायो नाथाय ब्ला उन्दु जेब्ला मानसिया हाबो रुमाव अब्ला बे टाइमाव बे सावनायखौ बन्द' खालामनाया जोबोद गो मोजां। आं अब्ला बेसांखिनिखौनो बुंनानै
ए औ आ नोंथांनिसिम गोबां साबाय बिदि थाम्फैनि सोमोन्दै रायलायना मोजां नांबाय धन्यबाद। आ हा हामबायसै दे।